हेल' नों
हेल'।
नोंथाङा मोजांयै दङ ना?
हेल'- हेल' अ हेल' नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथाङा मानोबा कल खालायदोंमोन?
औ नोंथां आङो नोंथांनाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै ओ
औ।
सोंनो सानदों नोंथाङा
अ। औ नोंथां माबोरै सङो आं बिनि बागै एसे खिन्थालांसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ दोरोङारि ओंख्रिखौ मारै सङो बेखौ नोंथांनो बिदिब्ला आं फोरमायलांनोसै।
आं फोरमायनो सानो जोंनिनो अ आं फोरमायनो सानदों जोंनिनो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि नारजि आरो अमानि बागै। नारजि आरो अमाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बाहायबोबाय थानाय जोंनि ओंख्रि। जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि। जोङो नारजि अमा संनो थाखाय गिबियावनो जोङो नारजिखौ माबोरै खालायो आं बिनि बागै बुंलांदिनि। ओ नारजिखौ जोङो खालामनो थाखाय बारियाव गायनानै दोननाय फाथोआ जेब्ला गिदिर जायो बे फाथोनि बिलाइखौ बा बे फाथोनि दालायखौ खानानै बेखौहाय मोजाङै सुनानै सान्दुं गोसायाव फोराननानै दोननांगौ बेखौ गुवार जायगायावहाय जि बनानैबा ओ प्लास्टिक फोर बनानै जोङो बेखौहाय गुवारै फोराननानै दोननांगौ। जाहाथे जोंनि बे फाथोआ गोरान जानानै मोजाङै राननानै नारजि महराव मा नारजि महर लायो बेनि उनाव जोङो फाथोखौ गोरान खालामनानैहाय फाथोखौ गोरान खालामनानै ओ लानानै बेखौ जोङो गोबाव समनि थाखाय थिनानै दोननो हायो जाहाथे जों गोसो जायोब्लानो जोङो माजोंबा जानो लुगैदोंब्लानो जेरैहाय अमा दाउ बेफोरजों जानो लुगैदोंबा जोङो जोंनि बे नारजिखौहाय जाब्रबनो हायो। बे नारजियाहाय गोरान जाथारनांगोन आरो बे फाथोआ गोरान जायोब्लासो नारजि जायो। जायनि थाखाय जों फाथोखौहाय गोरान खालामनानै दोननांगौ। जोङो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय बे राननाय नारजिखौ लानानै राननाय नारजिखौ लानानै जोङो ओ नारजिखौ हरसे सोमनानै दोननांगौ दिनैहाय जुदि जोङो नारजिखौ सोमनानै दोनोब्ला जोङो बे नारजिखौ गाबोन फुङावहायबो जाहैनो हायो। बे नारजिखौ जोङो सोमनानै लानानै अखानायनायै जोङो बेखौहाय मोजाङै सुनानै
फिसा फिसा बो फ्लेनानै जोङो बेखौहाय थौआव हाय एबा दोआव हाय रुनांगौ जायो जोङो रुनाय समावहाय ओ जेबो होनो नाङा। ओ जुदि होयोब्ला जोङो खारैखौ होखानो हायो। खारैखौ होआलासेनो रुब्लाबु बियोहाय जायो आरो जोङो नारजिखौहाय गोबाव रुथारनांगौ जायो। थाब रुबाथ' जोंनि बे नारजियाहाय गेब्लेनाय नङा जोंनि नारजिया गेब्लेनो थाखाय गोबाव सम लायो बिनिखायनो जोङो नारजिखौहाय ओ अरावहाय रुनानै दसे गोबाव नेबाय थानांगौ जाहाथे जोंनि नारजिया मोजाङै मोजां रुयो। जेब्ला जोंनि बे नारजियाहाय रुयगोन अब्ला जोङो बेयावहाय अरनिफ्राय बोखांनानै दसे गुसु खालायनानै जोङो। सागंजों सागंजों जोङो बे जोंनि नारजि रुनानै लानायखौहाय साग्लिगोन। मोजाङै साग्लिगोन बे जोंनि बे नारजिखौ जाहाथे जेबो बिलायफोरा गांसेबो बिलाइफोरा आलदा आलादा आलादा जानानै थाया। जाहाथे मोजाङै मोजां फिसा फिसा महराव सोलायो। बिनि उनाव जोङो बेखौहाय फिसा फिसा महराव बोफ्लेनानै जेब्ला जोंनि बे नारजिया गेब्लेे जोबगोन अब्ला जों बे नारजिखौ दसे समनि थाखाय दोनथ' नांगौ जाहाथे मोजाङै मोजां मोजां मोजां रुय मोजाङै मोजां जायो। बिनि उनाव जोङो फारसेथिं गुबुन फारसेथिं ओ गुबुन अदाबावहाय आरोबाव जोङो साराय गंसे लानानै बे सारायखौ जोङो अराव जानानै सारायखौ गुदुं जाहोनांगौ दसे समनि था खाय नै मिनिटनि थाखाय जोङो सारायखौ गुदुं खालायनानै लानांगौ। बे सारायखौ गुदुं खालायनानै लानायनि उनाव जोङो जोंनि अमा जोंनि अमा बेदरखौहाय सुनानै लानानै जोङो एसे दै सर' होनानै सारायावहाय होनांगौ। साराय गुदुङावहाय थाव होनानै होनांगौ। थाव होखांनानै जोङो बे थाव गुदुङाव सामब्राम गोजा बानलु होनानै जोङो एसे गोजा जाफ्रामनाय एवनानै लाग्रोगोन दसे एवनानै लानायनि उनाव जोङो। जोंनि बे अमा सुनानै लानायखौहाय बेयाव होसनगोन। बेनि उनाव जोङो अमाखौ दसे दसे एरबाय थागोन। दसे एरबाय दसे खोबनानै दोन्थ' लायबाय। दसे एरबाय दसे खोबनानै दोनथ' लायबाय बेबायदिनो जोङो खालामबाय थानांगौ जायो फिसा अर होनानै। मानोना जोङो गिदिर आर होनानै बेखौ खोबहाबनानै दोनोब्ला जोंनि बे अमा बेदराहाय गलि लांजोबोल' आरो रान-राननो रोङा जायो दै गबाय थायो। जायनि जाहोनाव जोङो बारा खोबहाबनानैबो दोननो नाङा। बेनि उनाव जोङो। औ बेनि उनाव जोङो नारजिखौहाय दसे उनाव जोङो नारजिखौहाय होसननानै लानांगौ। ओ नारजिखौहाय जोङो बेयाव होसननानै लानांगौ। उनाव जोङो दै एसे होनानै खारैखौहाय खारैखौहाय होनानै जोङो बेखौहाय खोबनानै दोननांगौ बेनि उनाव जोङो। संख्रै, बानलु जोंनि जा खिनि नांगौ संख्रै, बानलु, हालदै गासैखौबो होनानै जोङो दसे खोबलाय मालाय खालामबाय थानांगौ उनाव जोङो जोंनि ओंख्रिया गोदौनानै जेब्ला जायो अब्ला जोङो बेवहाय ओ संख्रै साखिदो संख्रैया जादों ना जायाखै बेखौहाय जोङो नायनानै उनावहाय जोङो जोंनि बे ओंख्रिखौहाय खांनांगौ जायो बेनोसै नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा औ नोंथां बुं
दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथाङा बिदिब्ला फोरमायदो एसे।
औ जागोन नोथां आं फेग्रा बेसादनि सोमोन्दै
औ नोंथां फेग्रा बेसादनि बागै एसे फोरमायदो।
फेग्रा बेसादखौथ' बयबो सुबुंफ्रानो मिथियो दा बिनि आङो गाज्रि फिनजाथाइफोरखौ सावरायलांनो सानदों सरासनस्रायै सु सुबुंनि लोगोनिफ्रायनो फेग्रा बेसाद लानायनि हुदाफ्रा सोमजियो मानसिनि देहा गोसो राङारि बिथिंनिफ्राय बे फेग्रा बेसाद सोबनाय आरो लोंनाया जोबोद गाज्रि बे फेग्रा बेसाद सोबनायनि जाउनाव एबा जानायनि थाखाय देहानि गोबां खहा आरो बेरामफोर जानाय नुनो मोनो।
औ।
जेरै जौवा सुबुंनि बिखा बिख्लो खहा खालामो। गोबां जौ लोंग्रा सुबुङानो बिखानि बेराम जानाय नुनो मोनो बिदि। बादैबो जौआ मानसिनि गोबां रोखोमनि गाज्रि खामानियाव आगान सुरहैयो। जौ लोंग्रा मानसिया गाहाम साननाय गैया जायो आरो बिनिखायनो गोबां रोखोमनि गाज्रि हाबा मावनोबो एंगारा जायो बिब्दिनो मोनसे बेसाद खानि बे मोनसे खानियाबो मोनसे फेग्रा मुवा बेयो
औ नोंथां।
खानि जोबग्रा मानसिया लासै-लासै सुबुंनि जिउ खौ एबा बिनि आवै जायखौ जिउ सम होनना बुङो बियो बेखौ खमायहोयो दा बे आसामाव ब्रिटिशफोरा बे खानि सोबनायखौ बे हुदाखौ गालांदों होननानै जारिमिनगिरि फ्रा फोरमायना गालांदों बे जौ आरो खानि जों लोगोसे बां एबा गानजा मुंनि फेग्रा बेसाद थायो बां एबा गानजा सोबग्रा सुबुंनि खामानि मावनाय गोहोखौ खौ लासैनो गैया खालामो बिब्दिनो थांखुआबो सुबुंनि माखासे खहा गोनां खालामो
औ।
थांखु सोबनाया गथ' गथायफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रिथार नोंथां।
औ नोंथां।
बेफोर फेग्राया बेसादफोरा सुबुंनि थाखाय जोबोर खहा लाबोयो। बेखौ बयबो मिथिखासिगौ।
औ।
देहा फाहामगिरिफोरनि बादिब्ला। थांखु बिरि सिगारेट आरो जौ सोबग्रा मानसिफ्रानो गोदोना। बिखा बायदियाव बायदिसिना केन्सार जानाय नुनो मोनो। देहानि खहा खालामनाय। बादैबो फेग्रा सोबनाया राङारि खहाबो खालामो नोंथां।
औ नोंथां।
आसामजों लोगोसे भारतावबो फेग्रा बेसादा। जोब जोबोद खहा खालामदों
ओं
भारताव उदांस्रि मोननायनि सिगाङाव ब्रिटिशफोरा फेग्रा बेसाद बाहायनायनि राहा खालामदोंमोनब्लाबो बै समनि बेफोरनि गाज्रिखौ नोजोर होनानै जों समाज फोसाबगिरिफोरा फेग्रा बेसादफोरखौ नागारनो थाखाय सोमावसारदोंमोन होनदों
आह
बे हाबायाव दुलाराय भारतावनो गोसारदोंमोन जेरै महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव बेफोरो जादोंमोन दा
आह
बे फेग्रा बेसादखौ जोङो बोरै होखारनो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो सानदों उदांस्रि उनाव भारतखौ गंसे गाहाम हादर हास्थायग्रा हादर हिसाबै दानाय सानदोंमोन बै समनिफ्रायनो भारत सरकारा बिफानारि फेग्रा बेसाद सोबनायखौ होखारनो जुनै मोनसे बिथांखि आजा आजावनानै लाबोदोंमोन भारतनि संबिजिरावबो फेग्रा बेसाद सोबनायखौ होखारग्रा आ मोनसे बिथांखि हिसाबै जायगा होनाय जादोंमोन संबिजतआव फेग्रा बेसाद जौनि सोलिनाय हुदाखौ बन्द' खालामनो थाखाय मोनसे एबा माखासे मख'जाथाव बिबुंसारफोर दैथायहरनाय जाखादोंमोनबो दा नोंथां ओ बेफोरनि मादाव जौगा सुबुंखौ गोरिब थाखोथिं लाङो जौवआ सुबुंनि गाहाम बोसोनथिखौ गैया खालामो जौ लोंनाय हुदाया सुबुंखौ खुनि हिसाबै लांनाय बाथ्राफोरखौ मख'नाय जायो जौ लोंग्रा मानसिया एखनब्ला एखनब्ला ओ मानसि बुथारनाय बाथ्राबो नंखाय नङा बिब्दिनो ओ गोबां जौ लोंनायनि जााहोनाव सुबुङा गियान गैया जानायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि सोलेर देहा आरो रांनिबो खहा जानाय नुनो मोनो
औ नंगौ
दा बेफोरबादिनो नोंथां दा जोङो बे जौनि एबा निसा बेसादनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बेबायदिनो फोरमायलांनो हायो। दा बेफोरनि गोहोमा जोंनि समाजाव जोबोद गाज्रि जानानै दङ। बेनिखायनो बेफोरखौ होबथानो हायोब्ला जोबोद गाहाम जागोन नोंथां। दा बेफोरखौ बोरै फोसाबनो बे फोसाबनायनि हुदाफोरखौ बयबो